ओ खोनादो ओ खोनादों दा?
खोनादों।
औ
मानि बागै सो
हा
मानि बागै सावरायनो?
बोथोरनि सायाव रायलायनोसै बोरै बोरै दा बोथोरा?
औ बोथोराथ' गरम नै जा गोलोम बोथोर बयबो आबाद मावनायनि थाखाय मुखुब जानानै दंङ। दुब्लिफ्राव अ
ओरैनो ओमफ्राय अखाफ्रा माबायदि?
जो अखायाथ' हागाबाय अखाया हागाबाय ओरै जोंनिजों गैथ'ला नोंथां मोननिजोंलाय?
जोंथिंबो हागाबाय हानायालाय।
औ सानदुं दुं फिनगासिनो दा-दामानि औ
औ ओरैनो नोंथांमोननिजों गरमा माबायदि?
गरमा जोंथिंजाय बारा साम मानि गरम
औ
थान्दा जागासिनो दं आरो गैयाबाल मासमोनसे सो जाबायदां अखा हानाया।
होमबा एसे थान्दायानो दंथ'योदा नोंथांमोननिजों?
ओ जाखांबाय? ओ
ओंख्रिया जोंना थास' आथिंजों ना गोरान जागोन नोंथां।
ए गोथावनो ओ खोनाबाय गोथावावनो होनदां
औ नो
जोंनिया मा ओंख्रि ओंख्रिया जों मिथिथ'वा आंनि बेलेगावसो दं। फैयो अफिस मा ओंख्रि जागोनथाय दा साराय आतथाबासो जासिगोन
उम
ओरैनो बबेनिफ्राय अबेनिफ्राय
आङो बर' बाजारनिफ्राय नोंथां। नोंथाङालाय औ औ नोंथाङालाय।
आंबो बिनिनो
अ अ उम नोंथांमोना बोथोरनि आबादा मावजोबबाय नामा? खोनाबाय ना नोंथां? नोंथां।
खोनागासिनो दङ।
औ खोनादों नोंना एसे नेटवार्कआ औ औ बुं।
जों सिंजाय माइ गायनो हाया होनदां। देर फैलायबाय थायोना। ए मैदेर फैलायबाय थायो होनदां ओमफ्राय
औ हाग्रानि जिब जुनारा होमबा एसे उसुबिदा खालामो होमबा।
औ आरो फैयो मा होनो अमाफोरबो फैयो उरला फैयो औ औ मावनो हाया नोंसोरलाय गायजेनबाय
बिसिनाव औ जोंना गायबाय।
बुरजायानो गायबाय खोमा होमबा।
औ गायबाय नोंथां।
दे दे।
ओरैनो नोंथांमोनया ओरैनो हाग्रा ओनसोल जायो नामा एसे जिब जुनार
हाग्रा हाग्राजों नांजाबनाय ओरैनो
ओ हाग्रानि जिब जुनारा आदार नागिरनानै ओरै गामि ओनसोलावसो मा उसुबिदा खालाम
औ औ खालामफैयो। खालामफैयो डिस्टार्ब खालामफैयो। उ दैनि थाखायबो एसे जेंनायाव गोलैयो आरो जोंथिंजाय
औ दैयाबो मोनसे जेंना बाव ना
औ औ।
ओरैनो नोंथांमोननिजों मा दैमा दं बिदि गिदिरा
गिदिराथ' मा दैमा होननांगौ
औ।
दैमाखौ नाव हमनो हायासै। दाइरेक दाइरेक भुटान दाइरेक्ट भुटानसो फैखायो नालाय।
औ मा दै होनो बेखौ जेनेबा।
भुटाननि दै फैनाय ओरैनो नामसिमफुल।
औ।
उम।
ओंखायनोसो दामानि दै देरलाबायाखै नामा नोंथांमोननिजों।
दै देरो दै देरो दै देरबथाय दैया देरखायो आरो।
अ दाख्लै जे एसे देरला बायदों ओरैनो
ओरैहाय जेबो खहा जायाखै ओरै
अह ओम। लोमलाबायाखैना होमबा नोंथाङ निजों ओम। होमबा ओरैनो फिसा फिसासो ना।
ओह ओह फिसा फिसायानो। हा मोजां खोनायासै आं
औ खोनाबाय होनबा नोंथांमोना मा आबाद मावो ओरैनो दा मा सान्दि
जोंना बांसिन गोरान बोथोरनि आबादखौ जोंहा बांसिन गोरानसो मावनाय जायो सबाय सिबिं औ सबाय सिबिं बेफोरखौ मावो आरो बेसर
औ औ एसे फोरमायना होदो सिबिंफोरखौ मारै मावो नोंथां
एह सिबिंखौ?
औ
सिबिं आबादखौथ' ओरैनो जानला मानला मानसिया फैनो रोंनाय नङा एसे हा लादेर नांगौ आरोखि फोबा खुसिर ना बुस्थुआ ओंखायनो बारा थैदेर नागिरा आरोखि गैयाबाबो आधा बिगा हायाव फवासेयानो मोसा खालामनो हायो बेखौ साननाङा दे जेनेबा आधा केजि नांगोन बेखौ
औ
रोखा खालामनो हानो नागिरा आरो ए थिनिआ मानसिफ्रा
ओम होमबा नोंथांमोनहाथ' मारै मावनांगौ मोनथिजोबखाबायना आबादखौ
औ मिथियो मिथिनायालाय एसे दंजो आरो गियान दं जेनेबा बेनि एसेबाबो आबाद मावनायनि
औ औ बिसो ओ बेसोर आबादफोरखौलाय मारैथो मावो नोंथां
बेसरा जोबोद माबा मुलिनि सायावसो जाहैयो दा एखेयानो ओमफ्राय गैयाबाबो हाग्राखौ फैजोबथारनांगौ आरोखि फिननै फिनथाम हालौवनानै ओमफ्राय उनावसो बिसोरखौ साननांगौ आरो जाहाथे उन समाव फिथाइफ्रा आराम मोनहैयो आरो दानि जुगआवलाय आरो बयबो बांसिन अर्गानिकखौनो बाहायसै हासारखौ
औ औ दाथ' गोलोम बोथोर नोंथां गोलोम बोथोरनि ओरैनो नोंथांमोनहा मा मा आबाद मावगासिनो दामानि?
आबादा मैगंसो जासिगोन दा जेनेबा खानजर खांख्रिफोर दं फथलफोर दं जिंखा खरला बेफोर दंजोबो आरो फ्रायानो फान्थाव बानलु बेखौ दंजोबो औ औ बेसे ओम ओम दंजोबो बिसोरो हालदै हाइजें बे दंजोबो आरो
ओम
बिदिनो जायो जोंथिंजाय ओरै एसे गय थाबाय लेबु बागान थालिर बागान
औ ओम दाथ' लिबुआबो ओ मेलाना नोंथां
ओ लेबुआ बिराद मेलला ओमफ्राय बहुद गायाव फैदों दा फैसाया नैजौ नैजौ थामजौनिनो बस्थासे मोनो दा।
ओम
ओरैबायदि माबाखा आरोखि गाहायाव।
ओम बुरजा जानायनि थाखाय औ रांनि अनजिमाया खमायबाय बेसेननि दामा खमायबाय ना?
औ औ बेसेना खमायबाय आरो बोथोराबा नै दा माबायदि जागोन सानदुं दुंबाय थाबा एसे दावखो फैयो आरो।
उम
ओरैनो होमबा दा नोंथांमोननिजों बारा गरम जाथ'वाखै ना होमबा?
गरमखौ एसां माने मोननाय जायाखै।
हाग्रा ओनसोलबो जाबायना एसे थान्दा जायोना। औ हाजो हाजोफोरनिफ्राय बार गुसु गुसु फैयोना नोंथां?
फैयो फैयो-दंफां लाइफां खाथि जाफैबाय नालाय। बारा एसां मानि गरमखौ मोना आरो ओरैजाय एसे ओंखारबाल' न'निफ्राय गरम मोनो एसे।
औ
बिजिनि फोरथिं फैयोबा।
औ औ।
माने गरमखौ मोननाय मोना आरो आं।
गोजां बोथोरावबो होमबा गोजाङो ना नोंथां नोंखिनिजाय?
ओ गोजांनाया गोजाङो। एसां माने गोजांथारो बेबो नङा आरो बे फुजानिफ्राय एसे गोजाङो।
उम
फुजा जाजेननायनिफ्राय। उम ओमफ्राय ओरैनो माइआ गायखांजोबखाबाय दा? औ कै बिघामोन ओरैनो?
ओ पास बिघासो जागोन नोंथां।
बा बिघासो जागौमोन ने?
औ
न'आवनो गायदों ना सोरखौबाफोर लादों गायग्रा?
न'आवनो गायदों नोंथां न'आवनो।
उम औ दे मोजां।
औ
बेसे गोबाव जाखो नों बेयाव थानाया? रायलायनायाव थानाया औ मास मोनसे मोननै?
से दान जाबाय।
से दान जाबाय।
औ
ए मोजाङैनो।
नोंथाङालाय?
आंथ' फास्टआवनोमोन जोंनो खालामखादोंमोन नालाय बे बुस्थुखौ। ओमफ्राय आं टाइम होनो हायाखै। माखासे खामानिनि थाखाय जोबोद बेस्थ' दंमोन आं। दा गैयाबाबो जिबाजोनसो जाबाय आरो आं रायलायनाया टाइम होनो हायिनि। दाबो जाजोबाखै आंना थांखिया। एसे एसे आवगायलांगासिनो दं आरो।
उम उम मोजां होमबा।
नायबावसै र' नैबे से दान थाबावगोन ना मा होनो बेसेबां आवगायो।
औ
गोदान माबा गोदान बिदोंलै बुस्थुखौ आं बेखौ एसे बुजिनो मोनाखै।
ए बेखौ सोरनावबा सोंहरदों नोंथां। मेसेजफोरनि गेजेरजों
बेखौ र' जोंनि मानसिनाव सोंनांसिगोन र' जोंनि बे मानसियानो नानो मिथिखागोनदां बियो
औ
मा बोरै बोरै दसेनो गोदान गोदान बिबाय थायो दिनै जेरावबो थाङासै
थाङासै नोंथां बोथोराबो गरम ना
गरम माथो माख्रायाव माख्रायाव गोग्गोम दंथारनो बल खेला
आं नायथ'वासै नोंथां बेखौ ओरैनो दुब्लियाव थांनानै मेंनाय मोननायखाय आङो ओरैनो
दे टाइम दङ औ टाइम दं होनदां उन समाव नायनो हागोन गैया देहायानो बारा माबा गैया दाखै सान्दि एसे अखाफोरजोंनो सिजाबाय थानानै गगा मोननानै दङ औ रानिं हाबायना औ
बोथोराव एसेबाबो गगा मोनलाबायखायो बयबो
दिगदारनो
औ
ओरैनो ओमफ्राय हाबाफोर जाबाय
औ जाबाय नोंथां
बेसे गोबाव जाखो ओरैनो
थाम बोसोर जाबाय नोंथां
ए आंबो बिदिनो थाम बोसोर जाबाय
दे ओमबा नोंथां जोंनि समखिनाय जाबाय खोमा
ओ दे होमबा ने गोजोननाय मोनबाय रायज्लायनो मोननायनि थाखाय दे